औ खोनादों नोंथां
औ ओ दा बिदिब्ला जोङो बर'फोरनि हाबानि सोमोन्दै सावरायनोसै नङा होमबा औ नोंथाङा ओरैनो बर'नि हाबानि सोमोन्दै ससे फोरमायग्रो हागोन नामा?
हाबायाथ' बर'नि हाबा हाबा हिसाबै गोदो आरो नै दानि हाबा अनेक फाराग दङ औ हाबाया गोदोहाय हाबा हिसाबै रानोमोन रानोबाथ' माखासे ओ समाजजों गनायजानाय हाबा आरो समाजजों गनायजायै हाबा बे मोननै बाहागोआव माने राननो हायो हायो गोदोनि हाबाखौ नुयोब्ला बेनि गेजेरावनो समाजजों गनाय जानाया जाहैबाय जेनेबा सोरखौबा न'खरनिफ्राय थांनानै बै न'खराव बा हौवा गोदाननि न'खरनिफ्राय थांनानै हिनजाव गोदानखौ नायहैनानै समाजनि नेमखान्थिजों बायदियै हाबा होनाय बे समाजजों गमजानाय हाबा बिनिफ्राय समाजजों गनायजायै हाबाया जाहैबाय गोदोहाय माने सिखित्सखौ खालामनानै
औ
जायखौ फसायो नों जुदि सेंग्राया जायखौ फसायदों बेखौ सिगि सिगि खालामनानै माने हाबा लायोमोन बा खावनानै हाबा लायोमोन बेयो समाजजों गनायजायामोन अब्लाबो गोसो गैयाब्लाबो सिख्लाया गोसो गैयाब्लाबो जुलि जानांगौ जायोमोन औ नाथाय आथिखालाव ओ बेफोरबायदि नुनो मोनलिया गोदो आरो आथिखालनिफ्राय अनेक फाराग जाबोबाय ओ नोंथाङाबो ओ बर'नि हाबानि सोमोन्दै फंनैसोसो औ
औ औ औ जागोन नोंथां ओ जोंहा बयबो मिथिखायो बर'नि हाबाया जों गुबैयै ओ हाथासुनिखौनो होननानै बुंनो हायो जोङो गोदोनि समाव बांसिन हाथासुनि हाबाखौनो बांसिन नुनो मोननाय जायोमोन आरो ना आथिखालाव जोङो हाथासुनि हाबानि सोलाय गुबुन हारिनि बायदि हाबाखौसो जों नुनो मोनबाय आरो
औ औ
बेजों लोगोसे जोङो आथिखालाव ओ हौवा गोदान आरो हिन्जाव गोदाननि गाननाय जोमनायखौबो जों आलादा रोखोमै नुनो मोनो ओ गोदोनि समाव जोङो ओ बर'नि हाथासुनि समाव हौवा गोदानखौ गामसा आरो हिनजाव गोदानखौ दख'ना थावसि गोजा गाननायखौल' नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालाव जोङो ओ गुबुन गुबुन हाबाफोराव नुनो मोननाय बायदियै जोङो हौवा गोदानखौ जोङो गामसानि सोलायै ओ कुरथा बा पान्जाबि गस्ला लंपेन्ट गाननायखौ जों नुनो मोनो आरो हिनजाव गोदानखौ जोङो दख'ना गाननायखौ नुनो मोनो नाथाय हिन्जाव गोदाना दख'ना थावसिनि सोलायै गुबुन गुबुन रोखोमनि दख'नाखौसो जों आथिखालाव गाननायखौ नुनो मोनो आरो
औ औ बे दख'ना थाव गोदोनि दिनाव ओ दख'ना थावसिन सोलायै माने हिनजाव गोदाना गुबुन दख'नाखौ गानामोन
औ औ नंगौ दा आरो गोदोनि समाव दख'ना थावसिया ओ मोनसे थिखानाय दंमोन आरो जो गोजा जानांगौ बिनि गेजेरावनो गुफुर आगर जानांगौमोन आरो दा बे दख'ना थावसिखौल' बर'नि हाबायाव गाननाय जायोमोन नाथाय आथि खालाव जोङो बिनि आबुं सोलायनायखौ नुबाय आरो दा द खना थावसिखौ नागिरनानै गुबुन जोंगा मा गा दख'ना गाननायखौल' नुसै आरो
औ औ
औ
आं सोंबावनो नागिरदों नोंथां औ माने ओ हाथासुनियावल' दख'ना थावसिखौ बाहायोमोन ना ना गुबुन हाबायावबो बाहायोमोन गोदोनि दिनाव
ओ गोदोनि दिन औ गोदोनि दिनाव आङो बांसिनाथ' जोङो हाथासुनि हाबाखौल' मोननाय जायोमोन दा बै समाव जों खोनानाय बाय दि जोङो दख'ना थावसिखौल' बाहायनाय नुयोमोन आरो दा बेजों बिनि उनाव जोङो जोंनि बर'नि गेराव ब्रह्म धोरोम फैनायखौ खोनादों नङा होमबा दा बै ब्रह्म धोरोम धोरोम फैनाय समावबो जोङो दख'ना थावसिखौनो बाहायोमोन होननानै बुंदों आरो नाथाय हाबा होनायनि आदबाल' बेयाव अरनि गेजेरजों जैयग्य' सावनानै हाबा होनायखौ जोङो नुनो मोनदोंमोन आरो नाथाय हाथासुनि हाबायावबो बे एखे गान्नायखौनो गानोमोन आरो ब्रह्म धोरोमनि जे जै्यग' सावनाय हाबा बे हाबायावबो एखे गाननायखौनो गानोमोन आरो दा मोननैबो मिलायोमोन गोदोनि समाव नाथाय आथिखालावसो मिलायला आरो
औ औ औ औ ओमफ्राय बाद बाथौआरिफ्रा माने हाथासुनि हाबानि अनगायैबो माने बाथौआव बिदि एक्सट्रा हाबाफोर होनाय खान्थि गोदोनि समाव दंमोनना?
गोदोनि समावथ' बेफोरबायदि आलादा खान्थिखौ खोनायाखैमोन जेब्ला ब्रह्म धोरोम फैदोंमोन अब्लानिफ्राय एसे सोलायदों होननानै खोनानो मोन्दों आरो मानोना ब्रह्म धोरोम होनायनि हाबा खान्थिया एसे जुदा जायो जेरै गुबुन हारि फोरनिया जैग्य' सावनानै हाबा हाबा बा जुलि होनाय जायो बेबायदिनो जोंनि बर'नि गेजेरावबो जायफोरा ब्रह्म धोरोमनि दङ बिथांमोननि गेजेराव बे हाबाखौ बानायग्रदोंमोन आरो बिनि उनाव लासै लासै माखासे सोदांनायनि गेजेरजों जोङो दा बाथौ बाथौआरि हाबानि गेजेरावबो जोङो सोरनिबा न'खराव जैग्य साववाबबो बिथांमोननि न'खराव जोङो जैग्य सावनाय खान्थिखौ नुनो मोनबोदों आरो आङो
औ औ औ ओमफ्राय
औ नोंथांमोननि जायायाव मा मा खानथि हाबा जायो आरो ना
नोंथां बुंनाय बादिनो बे हाथासुनि हाबायाथ' थाखाबाय बेनिफ्राय बाथौ हाबा थायो ने बाथौ हाबा बैयाव बैराथि लानाय जायो नाथाय हाथासुनियाव माने बैराथि जरा लानायखौ नुनो मोना
औ
बाथौ हाबाया जाहैबाय माने
हौवानि न'खराव माने बाथौआवनो ओ जुलि खालामनाय आथिखालाव बाथौ हाबायाव आरज मेथाइ रोजाबनानैबो बाथौ हाबाखौ खालामनाय नुनो बे बेवहाय बैराथिफोरा हिनजाव गोदानखौ बरायनानै ओ लाबोनानै बाथौआव ओ जिराय होफैयो आरो बयबो रायजो राजाफ्रा माने बैराथि लानाय बै दननि बै थालिर थालिरनि दन बानायोना बेखौनो नेवसिनानै बोर होयो आरो दाथ' हाबायाव औ नाथाय बाथौ हाबायाव औ बाथौ हाबायाव नाथाय ओमफ्राय अनला ओंख्रि संनाय माने बिदि जाया आरो हाथासुनि बायदि ओरैनो बिबार माला सोनानै माने हा सिन्दुर होनानै बाथौ हाबा होयो आरो
औ नंगौ दा जोङो आथिखालावबो बे हाबाखौ नुनो मोनदों नाथाय जोंनि दानि माखासे रांखान्थियारि बा न'खरारि सोलायनायनि गेजेरजों जोङो हाथासुनि हाबाखौ नुनो मोनबांलि नङा होनबा
औ औ औ
नि हाबानि सोलायै जोङो आं सिगाङावनो बुंबोनाय जेरै जैग्य सावनानै हाबा होनाय बेबायदि हाबाखौ जों बांसिन नुनो मोनबोदों आरो दा बेनि गेजेराव जोङो गोदोनि आरो दानि गोबां सोलायनायखौ बेबायदिनो नुबोदों बेनि गेजेरजोंनो जोङो आथिखालाव जोङो माखासे हाबा नुनो मोनो। जेरै सोरबा सोरबा सासे सुबुङा गुबुन हारिनि सुबुंखौ हाबा लाबोयोब्ला जोङो मोननै आदबजों जोङो हाबा जानायखौ नुनो मोनो आरो ओ गिबियावनो जोङो जेरै हमनानै ला जोङो बर' सुबुङा सोरबा नेपालि सिखलाखौ हाबा खालामोबा गिबियावनो हिनजाव गोदाननि न'खरनिया नेपालिनि आदबजों हाबाखौ खुंना हरो बिनि उनावसो गोदानै ओ बर'फोरनि हाबा खान्थिजों आरोबाव नैथि खेब हाबा खालामनाय जायो आरो दा बेबायदि खान्थिखौ जों गोबां नुनो मोनदों आरो
औ उम मा गोदोथ' बेबायदि गैयामोन दा आथिखालनि मुगायाव बेखौ नुनो मोनसै आरोना
आरो गोदोनि समावथ' जोंनिया बांसिन नानो नायनानै जुलि जानायखौनो बांसिन नुयोमोन नाथाय आथिखालावसो ओ मुगानि सोलायनायजों लोगोसे गावबा गाव फसायलायनानै बा लोगो मोनलायनायनि गेजेरजों ओ दानि खौ लानाय नुयो। जेरै सासे सेंग्रा आरो सासे सिखला मोजां मोनलायनायनि उनाव माखासे न'खरनि जे न'खरनि हेफाजाब मोनोब्ला बिनि गेजेरजोंनो गनायलायनानै आथिखालाव हाबाखौ खालामनाय जायो आरो आथिखालावबो जोङो नायनाय खौ नुयो नायनानै हाबा जानायखौ नाथाय अब्लाबो जोङो मोजां मोनलायनानै हाबा जानायखौ बांसिन नुसै आरो
औ ओ नाथाय मोजां मोनलायनानै हाबा जाबाबो माने आथिखालाव गोबाब हाबानि उनाव माने गोबां ओ संसार जानायनि उनावबो माने गोबां गावसारा गावस्रा नुयो गोदो दि गोदोनि दिनाव बेफोर नुयोमोन बेनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा मानि थाखाय बेबायदि जायो
औ ओ गिबियावनो जोङो दानि ओ मुगानि सोलायनायखौ होनांगोन दानि मबाइलनि मुगाखौनो जोङो गिबिनो बुंनांगोन मानेना आ थिखालनि गोबां सुबुङानो मबाइल बाहायनो रोंगौसै दा बिथांमोना मबाइलनि गेजेरजों ओ माखासे गुबुन गुबुन गोसोनि साननायफोरा सोलायबाय थायो जेरै गावनि गिबि गिबि हौवाजों हाबा जाखांनायनि उनाव आरोबाव सोरबा गुबुन हौवाखौ मबाइलनि गेजेरजों लोगो मोननायखौ जों नुनो मोनो आरो बेनि उनावनो सोरबा गुबुन सासेया साबसिन सिन जागोननानै साननानैनो दानि दानि गोदान मुगायाव नैथि खेब बा थामथि खेब हाबा जानायखौ जों गोबां नुबाय थानो मोनदों आरो दा आङो मबाइलनि बा इन्टारनेटनि मुगाखौनो आङो बेनि जाहोन होननानै बुंनो सानो आरो
बे हिसाबै नोंथाङा गोदोनि हाबा खान्थिखौ फैफिननायखौ लुबैयो ना ना दानि गोदान मुगानि हाबा खान्थिखौनो थाजानो लुबैयो।
बे हिसाबै आङो गोदाननियावबो आरो दानियावबो आङो जानो सानाखै मानोना जोङो सान जोङो बुंनो थाङोब्ला हाबाखौ गोदोनि बायदि हाथासुनिखौनो जों लाखिनांगोन आरो गिबियावनो जोङो आंनि साननाय बायदि जों गिबियावनो हाथासुनि हाबाखौ खौ खालामग्रोनांगोन बिनि उनाव गुबुन मोनसे रोखोमनि हाबा लाबावनो हायोब्ला बेखौ आं गाहाम जागोन बायदि सानो आरो मानोना जोंनि गुबै हाबाखौ खौनो जोङो हाथासुनि होननानै बुंनाय जायो बेनि थाखायनो हाथासुनिखौ जाहाथे नागारालासिनो दानि गोदान मु मुगानि हाबाखौल' बाहायाबालानो गोदोनिखौनो बजबनानै लायोब्ला मोजां जागोन
दे बिदिब्ला दोनथ'लनोसै नामा